नोंथां औ-औ खोनादोंना नोंथाङा
अ खोनादों दे नोंथां बुं
औ माने नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम बैसागो बो थोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावराय जागोन दे नोंथां बुंनो हागोन।
औ बैसागो बोथोराथ' जोंनिया गोदान बोसोरखौ बरायनाय बोथोर बोसोर माने बो फोरबो मोनसे औ बैसागो फोरबोखौथ' जोंनिया दा गोदोनि बायदि फालिनायखौ नुनो थाङा जोंनि जायगायाव बिदिनो गोदोथ' जोङो थामजि सान गाहाम जोङो फालिनाय नुनो मोनोमोन दाथ' जोङो स्नि सान फोरल' फालिलानायखौ नुनो मोनो बा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदा बैसागु फोरबोखौ फालियो
औ नंगौ अम जोंनिखिथ' बुंनो थाङोब्ला दा जोंनिखबो स्नि सानालागैल' जोङो फालिनायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो गोबाव सम जाबाय जेब्ला जोङो खुंबोदोंमोन बैसागो फोरबो जोङो बे समनिफ्रायनो आं दिनैसिमहालागै स्नि सानखौल' जोङो खुंबोनाय नुनो मोनदों ओरैनोथ' जोंनिखै खुंनाया जेनेबा जोंनिखि ओरैनो मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो बे मोननै सम खौ लानानै जोङो उम फालिनाय जायो जेराव जोङो मैसौ मोसौ बैसागो खालि जोङो बेबायदिनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोंहा गोबां ओ हाबाफारि थायो जेरै जोङो सानसे सिगां जोङो मोसौ थुखैनो थाखाय बेबिदिनो जोङो थाराय आरो रायदों बा जाबस्रिं बेबायदिनो गोबां जोङो बु थुनानै लाग्रोनाय जायो।
बिनि उनावहाय जोङो ओ बेबायथेनो लाव फान्थाव बा बेबायदिनो हालदै गोथां जों बेफोरखौ जोङो सिगाङावनो लाग्रोनाय जायो। ओ जायनि जाउनाव जोङो मोसौखौ फुजा होनो थाखाय बा जोङो थुखैनो थाखाय ओमफाय जेब्ला मोसौ थुखैनाय फोरबोआ मोनफैगोन बा जोङो सेक थारिख ए एक थारिखाव जोङो मोनफैगोन अब्ला जोङो बेबायदिनो नो लाव फान्थाव हालदै गोथां बेफोरखौ जोङो गाैखौबो हाफ्लायनानै जोङो माला सुनाय जायो बिनि उनावहाय बेबायदिनो जोङो बेहाय गासिखौबो मोसौनि थाखाय गोदान गोदान जोङो होनाय जायो जेरै रसा गोदान बा खुन्थि गोदान बेफोरबायदिखौ जों होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ गाब फोनो थाखाय जोङो एसे
औ।
हांगार लानाय जायो ओ जेरै जोङो जिगाब बा सावनानै बा खान्था सारायफोरनि जोङो हांगार होख'नानै बेफोरबायदिखौ जोङो थावजों जोङो लगायनानै जोङो बेहाय हासुं लानानै जोङो मोसौनाव गोबां फाख्रा-फाख्रा जोङो फोननाय जायो जेराव मोसौआ जाहाथे मोजां नुयो बा ओरैनो जोङो नुखाबोनाय हिसाबै नेम बायदियै जों बेफोर बायदिखौ खालामनाय जा जायो आरो बेबायदिनो जोङो मोसौखौ जेब्ला बेफोर बायदि थु आ ओ फोनखांगोन अब्ला जोङो बेहाय मोसौफोरखौ दैमा बा फुख्रिफोराव जोङो थुखैनायखौ जों नुनो मोनो। जायनि जाउनाव बेबायदिनो जोङो ओ मोसौ थुखैनो लांनाय समावबो जोंआ सल' मोनसे दोङो बर'नि लाव जा फान्थाव जा होननाय आं नो नोंथां आं बेखौ खननानै देखायबाय थाला जेनेबा जोंहा बे मोनसे ओ जोंहा सल' दं जेब्ला आं नोंथांनो बेखौनो फोरमायबाय। बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा मानसि बैसागो बेबायदिनो जोंहा मोसौ थु खै खालिनो बेबादिनो जोंहा सोरबा सोरबा ना बेदर जानाय खुंखा जानाय बेबायदि जानाय जायो आरो सोराबा सोराबा ओ नै थारिगाव जानाय जायो बेबायदिनो बेबायदिनो गोबां जोंहाथ' बर'नि ओ गोबां मेगं जोंहा एक्स' एकथा जोंहा माने मैगं खांनानै जानाय जोंहा हुदाबो दङ' ओ दिनै दानि जुगाव थांना नायोब्ला बेफोर बायदिखौ एसेबां ग्राब मोननो थांला जायनि जाउनाव गोबां मैगं थाइगङा खम जाबाय जायनि जाउनाव जों बेखौ बुथुमनानै लानो हाया। बिनि थाखायनो जोङो जा एसे मोनो जोङो बेखौनो माने ओ खानानै संनानै जायो जाहाथे जों बेखौ जायोब्ला मिथिनोबो मोनो ओ जोङो बेमार आजार देहानि थाखाय मोजां जायो बा मोजां देहानि थाखाय बेफोर बायदिखौ जोङो ओ खोनानोबो मोनोमोन नाथाय जोङो दिनैसिमबालागै सोरबा सोरबा दासिमबो फालियो। थेवब्लाबो जोंनिखिजाय एसेबां इदि ओ मेगं गैयिनि थाखाय जोंनिखिजाय इदि फालिनायखौ नुनो मोनला आरो नोंथां। ओमफाय बेबायदिनो जोंनिखै बैसागो फान्सन ओ जेनेबा बैसागो मानसि बैसागो खालि जोङो बैबायदिनो मोसानाय मुसुरनाय जोंनि गासै गामिनि गथ'निफ्राय लानानै जोङो बोर जा ओ बोराय बुरैसिम जों बेबायदिनो खाम, जथा, सेरजा, सिफुं लानानै जोङो मै-मै बयबो ओंखारबोयो जायनि जाउनाव जों गामियाव ओ बेबायदिनो दा
नांगौमानि एक्सट्रा एक्सट्रा ओंखारा जेराव गथ'निफ्राय लानानै बोराय-बुरै इसिमहालागै जों खेबसेनो जमा ओंखारो जायनि जाउनाव जोङो गासिबो खौसे जानानै जोङो जमा ओंखारबोनानै जों माने गामियावनो बैसागोखौ हाजासे गाजा-गोमजायै जों मोसानाय जायो आरो बेहाय जोङो गोबां बयबो बोसोर गोदान हिसाबै जोङो बयबो गाननाय-जोमनाय देलायनाय जों गासिखौबो गोदान गोदानै जोङो गाननायफोरखौ नुनो मोनो जोमनायफोरखौ जों नुनो मोनो। हिनजावफोराबो गोदान गोदान दख'ना गोदान गोदान आगर ओ गोमो गोजा ओ बेफोरखौ लानानै ओंखारबोनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे बेबायदिनो हौवाफोराबो गामसा गोदान गोदान बेबायदिनो गस्ला गोदान गोदान आर'नाइ गोदान गोदान बेफोर बायदिखौ लानानै जों माने बैसागो मोसानायखौ ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो बैसागो बैसागोखौ ओरैबादि मोजाङै एगारहरो माने बुंनो नाङा जोङो माने बयबो गोसो होसार होसार मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बिनि गेजेरजों जोङो बयबो माने दुखु दाहाखौ दोननानै जाहाथे बोसोरावल' खेबसेल' गोदान बोसोर फैयो जेब्ला बेखौ ओ साननानै बा बेखौ बुजिनानै जों माने बे बैसागो बोथोरखौ माने मोजाङै मोजां एंगारहरो आरो ओ गाजा गोमजायैनो गामिआव हाजासे मोसानाय मुसुरनाय जायो आरो नोंथां होमबा नोंथां आंनोबो नोंसोरनि ओइ गामिनि फारसे बैसागोनि बागै नोंथांआबो आंनो एसे फोरमायोब्ला आं मोजां मोनगौमोन नोंथां
औ नंगौ नोंथां उम बैसागो खोनादोंना नोंथांआ
औ
खोनादोंना नोंथांआ
औ खोनादों दे बुं
ओ माने बैसागु बेथ' जोंनिआ मोनसे ओ फोरबो जाहैबाय बेवहाय जोङो बैसागोआवथ' बयबो ओ गाजा गोमजायै जेनोबा ओ मोसौ बैसागोखौनो खुंग्रोयो नोंथांआ बुंनाय बायदि जोंनिआवबो बेफोर बिदिनो मोसौ बैसागु खुङो आरो बेनि उनाव मानसि बैसागु आरो बिदिनो जोङो माने बेनि उनाव जोंनिआ ओ गोदान गोदान जेनोबा सोरबा दख'ना गोदान आरो गामसा गोदान बायदिसिना गाननानै माने आरो आर'नाइ लानानै जोंनिया बाइ बयबो माने गथ' गथाय बोराइफोराबो जेनोबा बिदिनो
औ
ओ ओ गासैखौबो माने जोंनि जायगायाव गाजा गोमजायै नांगौ जानाय जेनोबा दामग्रा देबग्राफोर खाम सिफुं ज'था सेरजा हारमुनि आरो बिदिनो थरखा बाय बाइफोरखौ लायै लायै जोंनिआ माने ज'यै ओ माने मोसाहैनायखौ नुनो मोनो न'खर न'खर बिदिनो गामिआवनो मोसाग्रोयो बेनि उनाव दानिआ जोंनिआ गुबुन जायगाफोरावबो माने खा साखाथिनि ओह बिदिनो गामिफोरावबो मोसाहैनायखौ नुनो मोनो बिदि जोंनिआ मोसाहैनो थाखाय दानिआथ' गोदान गोदान जेनोबा इ रिक रिक्साफोर ओंखारबाय बैफोराव गाखोनाय माने गुबुन जायगाफ्रावबो थेवबाबो माने बिदि आथिं गुबुन जायगायाव मोसाहैनायखौ जोङो
औ औ नंगौ नोंगौ नोंथां
लाखियो ओ साननै
औ
लाखियो औ बे गिबि सानखालि जों गथ'फोरखौ जेनोबा गेलेनो होनाय ओ मेथाइ खननो होनाय ओ आरो बिदिनो बादायलायनायफोर थायो
औ
ओ गेलेदिनो खन्थाइ आवरायनाय बिदि बादायलायनायफोरखौ खौ जोंनि जायगायाव नुनो मोनो आरो बेनि उनाव जों जागोन अब्लाथाय जोंनियाव बिदिनो ओ मोसानाय मुसुरनाय बेफोर खौ ओ माने बादायलायनाय बेखौबो नुनो मोनो आरो बेवहाय गुबुन जायगानिफ्राय खाथि खालानि जायगाफोरनिफ्रायबो बेवहाय ओ बे बादायनायाव बादायलायनायाव माने ओ फायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बेनि उनाव आरो जेब्ला ओ माबागोन हर सुंगोन अब्ला नाथाय गोदान जेनेबा मोस माबाग्रा रोजाबग्रा फोरबो जोंनिया लाना फैयो आरो बिदिनो जोंनिया बैसागो बोथ बोथोर बुंङोबाथ' बेवहाय जोबोरैनो जोंङो माने गाजा गोमजायै माने माने बेवहाय मिथिंगाजों लोगोसे जि सुबुंफोरा दामनाय देनाय बाहायनाय बैफोरजों माने जोबोरैनो माने जायगाखौ जोबोद ओ जेनेबा ओ मोजां नुनायजों लोगोसे बायदि रोखोमनि जोंङो माने बैफोरो दामनाय देनायनि देंखोफोरखौ जोंङो खोनानो मोनो आरो बैसागो बोथोरा थारैनो बोसोराव खेबसेल' जानाय फोरबो नालाय बेवहाय जानाय लोंनाय बे खौ बुंनो थांङोबाथ' जानाय लोंनायावबो जोंनिया बिदिनो माने अमा बेदरानो जा एबा लोंनायफोरावबो जोंङो गोबांखौनो बिदिनो न'खरफोरावनो बानायनानै दोननाय जोंनिया जौ गोरान जौ गिसि जाय जोंनिया ओ जि आइटेक मोनबाय बैफोरखौबो जोंङो गोबांङैनो ओ लोंनायफोरखौ एबा जानायफोरखौ ओ नुनो मोनो गोदो जोबो जोबोद नुनो थांङोमोन नाथाय दा बै बेफोरो लोंनायफोरखौ जोंङो गोबां खम नुनो थांङो थेवबाबो बेयो माने बर'फोरनि मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे आरोंदायारि एबा गोदोनिफ्रायनो सो सोलिायबोनाय थानायखाय जोंङो गामिफोराव बेफोरखौ खम बिबांङैबाबो दाबो बाहायनायखौ नुनो थांङो आरो नों नोंथांमोननि जायगायावबो बिदि बाहायनायखौ नुनो थांङो ना
औ नंगौ जोंनिखइबो बेबायदिनो जेरै बेबायदिनो नोंसिोरनिखिजाय जेरै सोलियो बेबायदिनो जेनिखिबो नोंगौ सोलिबाय थायो बेबायदिनो आ मानसि फोर जोंहा बैसागोआव जानाय लोंनाय बा बेबायदिनो एसे एला न'आव न'आव संना दोननाय बेबायदिनो जौ बेफोरखौ जोंङो माने बाय बाहागि जों माने बयबो जयै खौसेयै माने जोंङो बय बो माने जालायलायनाय बा लोंलायलायनाय बेबायदिखौ जोङो दिनैसिमबो नुनो मोनदों आरो बियो जेनेबा जोंनि बर'नि मोनसे कालसार जाहैबाय जेब्ला बेखौबो जोंङो कालसार हिसाबैबो जो लाफानांगोन मानो होनोबा जोंङो खौ आगोलनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाबाय जेब्ला जोंङो आरो बेखौ जोंङो दिनैसिमबो हुदाया जोंना खाराखै जेब्ला जों माने बे हुदाखौनो दिनैसिम सोलिबाय थायो आरो नोंथा होनबा नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबाय नोंथां औ होमबा नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय नोंथां गोजोननाय थांबाय नोंथां